खोनादोंना औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनो थाबाय
औ
औ नोंथांनो ओ बे समाव कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आं दान्दि से जोंनि नैबे ओ बर' हारियाव बा जोंनि नैबे ओनसोलाव जानाय- लोंनाय जि ओंख्रिनि बागै आं दान्दि सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ दा बिदिब्ला ओ नोंथांनाव आं बेखौ सोंनो लुगैयो जे जोंनाव गुबैयै बर'नि ओं ख्रि होनना बुङोब्ला ओ जोङो मिथियो जे थ' अनला खारै आरो नारजि ओंख्रै औ बेनि अनगा गोबां ओंख्रिबो दंबावो ओमफ्राय आं नोंथांनाव सो सोंनो सानो जे बे अनला खारैनि आरो नार्जि ओंख्रिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ अनलाखौथ' जों संनो थाखाय माइरं एसे नांग्रोगोन जोंनो
औ
माइरं इसेखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगौ
औ
ओमफाय सोमखांनानै जोङो बेखौ सुनानै एसे आइजेेंआव गुबुन आइजेंआव सुखांनानै दोननांगोन आरो
औ
सुखांना दोननानै एसे दैया रानोब्ला बेखौ देनांगोन आरो दिंखि एबा थबसिफोराव
औ नंगौ
मिसिंफोराव देखांनानै बेखौ आ मोनसे आगजुआव लाबाय देखांनानै आरो उम मा होनो बेखौ ओ सारायाव जोङो दैखौ फुदुंग्रोना लानांगोन ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो बे ओ अनला देनानै लानायखौ गुन्दैखौ ओ सारस्रि सारस्रि होनांगोन आरो
औ
जमायै जेनेबा दलद होबाथाय बियो गथा गथा खागोन
औ
बेखायनो बेखौ जोङो सारस्रो सारस्रो होनांगौ आरो
औ
ओमफाय खारै होबाय बिदिनो बायदिसिना मा होयो बेदर होयो ना होयो जोङो अमा होयो होजागोन आरो आरो जोङो अनला खौ बेदर गैयाब्लाबो आलु एबा मुला खुथि बेफोरजों जाजायो आरो
औ नोंगौ
औ आरो नारज नारजि बेखौथ' जोङो फाथोनिफ्रायसो जायो नालाय नारजि
औ नोंगौ फाथोनिफ्राय जायो।
फाथोखौ जोङो जेनेबा फाथोखौथ' जोङो फोयो नालाय जोङो। फाथो फोबाथाय बे फाथोखौ फाथो बिलाइखौ खानानै फोराननायानो नारजि जायो आरो
औ माने गोरान बिलाइ जायो
बिलाइ जाबोला बेखौ जोङो नारजि महर होयो आरो
औ
बेखौ जोङो ओ मा होनो दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ लानानै बेखौ सुखांनानै लानानै आरो मा होनो साराय गुदुङाव खारै होनानै माबानांगौ आरो आरो रेब होनांगौ बेखौ रेबहोखांनानै दै होनानै नोंथाङा ओ बेदरफोर एवफ्रामनानै दोननाय दङब्ला एवफ्रामनानै लानाय दङब्ला बेखौ होजागोन आरो। दै होखांनाय उनाव गोदौ बा नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ।
अ आरो मिरामिस जायोब्ला खायसेफोरा सयाबिनफोरजोंबो जायो आरो। नारजिखौ आरो नारजिखौ जोङो। ओ बे मानसि थैनायाव नारजि अरगारनाय ना मा बुङो।
औ बेखौ जोङो।
जोङो। बाहायो। नांगौ जायो जोंनो माने। सैनायाव।
औ दा बे औ नंगौ औ दा बेनि अनगायै। जोंहा ओ गोबां ओंख्रि दंबाव नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा। खारै ओंख्रि। मा मा मैगङा खारै जाजायो। जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जाजायो सबायाबो जाजायो।
औ।
सबायाबो खारै जाजायो आरो। आरो बै मा मानि मुनि थुन थुननि गुथा लाइ लाफा बेफोरखौ जों खारदै खारै संजायो आरो ना जों
औ औ।
नोंथांमोननि जा ओ नारजिखौ माबायदि जायो
औ जोंनि सिबो ओ नों बिथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो जोंनावबो संनाय जायो नारजि। थ ओरैनोथ' ओ
अनला ओंख्रिखौथ' जोंनाव आरो मा होनो बर'फोरनि मोनसे हाब बा दङोना? हाथा सुलि हाबा अ बेयावबो खैना गोदानखौ संहोनाय जायो आरो।
औ
अनला खारै।
औ बे बे जोंनि बर'निनो मोनसे गुबै ओंख्रि हिसाबै मानिजायो नालाय
नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो होयोना हाबायाव
औ होयो नोंथां जोंनावबो बेबायदि सोलियो ओ हाबा हाथासुनियाव अनला खारै। ओ खैना गोदानखौ संहोनाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला बेखौ हाथासुनि होनना बुङो बे हाथासुनि खुरनायाव ओ होनाय जायो आरो। दाब बै जों जि ओ सावरायजों अनला खारै आरो नारजिखौ खारैजों सङो आरो सबायखौबो खारैजों सं सङो। दा बेनिफ्राय बै जिद थु खारै बे खारैआ ओ मानिफ्राय जायो आरो बे खौ बोरै मोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हा
औ हागोन नोंथां ओ बेखौथ' जोङो थालिर बिफां नङाबा थालिर मादानिफ्राय मोननाय जायो आरो थालिर बि बिफांखौ जोङो दानफायनानै जेनेबा जिरनांगौ जायो आरो थालिर मादाखो जावख'नानै जोङो सान्दुंआव फोराननांगौ जायो। जेब्ला सान्दुङाव फोराननानै रानो रानखांनानै जों बेखौ ओ फोरानखांनानै रानबाथाय जों बेखौ सावो आरोना सावखांनानै बे गुन्दैखौनो जोङो खारैबो हायो आरो
औ
सावना मोननायखौ
औ औ बेखौनो जोङो ओ ओंख्रि जानाय जायो आरो ना खारै मह औ खारै महरै दा नोंथांनाव आं बेखौबो सोंनायदो ओ जोंहा जि ओंख्रि दंबावो मोनसे जायखौ बुङो जों थास'
अह।
बे थास' ओंख्रिया ओ थास'नि मा मा बाहागोआ ओंख्रि जाजायो बेखौ नोंथाङा
औ खोन्थानो हागोन, जोंहाथ' बर'फोरा थास' खौ बिराद मोजां मोनखायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
खौ बयबो जायो जोङो थास'नि सब बुस्थुखौनो जानो हायो। जायो थास'नि आथ थिंखौबो जों जायो थास'नि बेदर जायो बिलाइखौबो जायो बे माबाखो मा होनो थालिर माबानि उम।
देन्थाख खौबो जों जायो।
खौबो जों जायो। बुगा ना मा होनो थास बुगा ओमफाय आरो थास' इ औ गोरलै गोरलै बिलाइ थास' बुथ्रि होनो बेखौबो जों जायो। गासिबो थास'नो आनो गोथाव आरो ना?
ओ बिबारखौ थ' जों जायो।
खौबो जों जायो दाथ' बिबार जानायनि सोलिगासिनोसो जों
अब्ला बे थास' बिबार जानायनि जोंहा सम फैदो नङा होमबा नों
औ नोंगौ।
बे थास' बिबारखौ ओ नोंथांनि गामिथिङोहाय मा मादो बांसिनै जानाय जायो?
जोंनाव बेखौ थास' बिबारखौ ओ मा होनो खारै जायो आरो थास' बिबारखो खारैबो जायो बयलार अमा बेदर ना इफोरजों खारै जायो। ओमफाय आरो मिखिस सङोबा जों गोखै होनानै बेख खौ नाजोंल' जानाय जायो आरो
औ
गोखै होबा जों बेदरखौ बारा होनायखौ नुनो मोना। मिखि सङो। ब्ला खारै सङोब्ला आरो बेदरखौ है खो नुनो मोनो आरो
औ दा बेनिफ्राय बै थास' जिटु आइथें बे थास' आयथेंआ ओ माबोरै आरो बोरै खानाय जायो बेखौ नोंथाङा फ फोरमायनो हागोन ना?
औ बेखौ जोङो मा होनो थास'आ दे आथिं गोलाव गोलाव थायो बेखौ जोङो खानानै लाबोनानै सायनानै जानाय जायो आरो बेखौबो गोखै होनानै जायो। ओमफाय फ्राय एवनाबो जायो खायस बेफोरा
औ ना आरि बायदि जोंबो जायो आरो ना औ दा बेनिफ्राय जो जोंहाथ' थास'आ ओ मोननै रोखोमनि दोङो जिहेतु मोननैल' नङा गोबां रोखोमनि दोङो। औ जेरै थास' ओ आसु थास', न'आव गायनाय गोरों आसु थास' आरो दाउमासार आरो बेबायदि हाग्रानि थास' ओ औ। कफ्रि लानाय थास' बेबायदि गोबां थास' दङो दा बै ओ न'आव गायनाय थास'खौ नोंथांमोननि जायगाथिंजाय ओ गायो नामा?
जोंनाव एसे एनै गायो बारा गोबां गायनाय नुवा आरो
औ दा बै न'आव थास औ जोंनावबो बे न'आव औ बेखौ गाय गायनाय जायो जोंनिथिंजाय। थेवबो ओ बेयावबो जोंनावबो एसेबां गायनाय जाया। बेखौ जोंनाव बेदर हिसाबै बेदर जाय जितु जों थास'नि बेदरानो जोंनि गुबै ओंख्रि नालाय थास स' औ। बे बेदरखौ जानो थाखाय बा हाथायाव फाननो थाखायनो गायनाय जायो बै न'आव गायनाय थास'खौ जों बांसिन ओ आइथिं बा बेबादि बिथट्रि बेबायदिखौ जानायखौ बारा नुवा। ओरैनो जोङो औ बेखौ बेदरनि थाखाय आरो खायसेया बेनिफ्राय बिबारबो फाननाय जायो। बे न'आव गायनाय थास'नि ओमफ्राय बिबार आरो बेदर बे मोननैखौ मेन हिसाबै गायनाय जायो आरो म मोननैन थाखायनो।
औ।
ओमफ्राय ओ जोंहाथ' गोबां बेबादिनो ओंख्रि दोङो। आरो बेयाव जोंहा मोनस बे ओंख्रै जितु मैद्रु बे मैद्रु ओंख्रिया मा माखौ जों मैद्रु ओंख्रि होनना बुङोबा मा मा खिया मैद्रु ओंख्रि जाजायो
औ-औ हागोन नोंथां जोङो मैद मैद्रु होनोब्लाथ' बांसिनानो जोङो लाय आरो लाफाखो मैद्रु जायो नङा होनबा?
औ नंगौ।
मैद्रुखो जोङो गोखै खोरदैफोर होनाबो जाजायो थाइगिरफोर होनाबो जानो हायो आरो। आरो जोङो मैद्रु होनना जायोबा बान्दा खबिखोबो जानो हायो आरो मैद्रु।
औ-औ। दा। अब्ला जोंहाथ' स समाबो जाबाय नोंथां। औ नोंथांनिफ्राय ओ जानाय लोंनायनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय बेबायदि मोनथिनो मोननानै आसा खालामो नोंथांजों ओ उनावहाय सावरायनो मोनफिनगोनखौ
औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।
औ दे।